हेल' औ खुलुमबाय नोंथां।
खोनादोंना औ दे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मानि थाखाय कल खालामदोंमोन?
औ नोंथां नोंसांजों एसे सम रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन दे दे बुंलाय दे औ।
नोंथाङा एसे सोंग्रोनो हागोन ना आंनियाव
अ आं सोंग्र' नांगौ। अ ओ नोंथाङा दोरोङारि बिथिङाव ओ एसे खोथा फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ जों नोंथाङा बाहाय एसे रायलायग्रोनाय माने आं एसे उसुबिदा जादों आरो।
अ दोरोङारिनि सायाव रायलायनोब्ला
औ
औ दा आङो फोरमायनोसै होमब्ला।
औ औ
दोरोङारि दोरोङारि बिथिं बुङोब्ला जोंहा बायदिसिना जोंहा बर' समाजाव माखासे आ आगजुफोर दङ नङा होनबा?
औ औ दङ।
बिदि जों दोरोङारि आगजु होनना बुङोब्ला जोंहा ओ दाला सान्द्रै जेखाइ खबाय ओ बे बेफोरबायदिनो गोबां दङ जेरै आबाद मावनायाव बाहायजाग्रा खफ्रि ओ नांगोल जंगाल मै हुकेन दांखुर बेफोरबायदि गोबां सेखा रुवा बेफोरबायदियाबो जोंनि बर' समाजाव बाहायजाबाय थानाय नङा होनबा। बे मोनफा मोनफा बा जोंनि मोन एसे दोरोङारि नङा होनबा दा बे दोरोङारि बि बिथिङावनो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङो बे जेखाइ खबाइफोरखौ जों ना गुरनायफोराव आरो बाहायनाय जायो आरो।
बाहायनाय जायो आरो ना ना गुरनायाव औ
बे दाला सान्द्रि होनब्ला बेखौ जों माइ जावनाय एबा माइ रन जावनाय सान्दै ओं माइरं सालिनाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो।
औ औ दा आं औ दे बुंलाय
बिदिनो नांगोलफोरखौ जोङो खोथिया फोनो बा माइ गायनो थाखाय जों हालेवनाय जायो आरो मोस सौजों
औ औ
औ
दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैबाय। बे बे उम जि दोरोङारि बर' समाजनि मोनसे दोरोङारि आगजुफोर बे आगजुफोरखौ बांसिनानो मा ओ माने जिरादजों बानायनाय बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ बेखौ बांसिनानो औवाजों बानायनाय आरो
औवानिफ्राय बानायनाय आरो ना।
औ औ औ बे सानद्रै जेखाइ फोर औवाजोंनो जाजोबनाय आरो बानाय जानाय।
औ औ औ दा बे ओ दोरोङारि आगजुफोरखौ लानानै दिनैसिमबो बे आगजुफोरखौ बाहायनाय नुनो मोनोना नोंथां
औ नुनो मोननाया मोनो जेरै जों दा दाला सान्द्रि नङाबानो जों माइरं माइ एबा जावनो हाया
औ
औ आरो जेखाइ खबाइ गैयाबा जों ना गुरनो हाया आरो
औ औ नोंथाङा माने बेखौबो फोरमायनो हागोन नामा जे दा दाला सान्द्रिखौ मा बिथिङाव बाहायनाय जायो ओ जेखाय खबाइखौ मा बिथिङाव बाहायनाय जायो जेखायखौ मा बिथिङाव बाहायनाय जायो खबाइखौ मा बिथिङाव बाहायनाय जायो मा खामानियाव बाहायनाय जायो। बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ जोङो जेखाइफोरखौ ना गुरनायाव बाहायनाय जायो बांसिनानो ना गुरनायावल' बाहायनाय जायो आरो जेखाय खबायफोर खौ आरो दाला सानद्रि होननो थाङोब्ला सानद्रिफोरखौ जों हाबा फोरावबो बाहायनाय जायो जेरै माबा औ औ नंगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हा
ओ अ दा बे बिथिङाव आंबो एसे ओ मिथिदों। माने बे दोरोङारि आग जुनि सायाव आंबो फोरमायनो सानबाय नोंथाङा जिहेथु नोंथाङा मिथिनो लुबैदों। आंबो आंनि जि मिथिनाय बे मिथिनायखौ नोंथांनो फोरमायनोसै दा जोंहा आं गिबियावनो आबाद बिथिङाव बाहायजानाय माखासे ओ जि दोरोङारि आगजु
औ औ
जुखौ ओ फोरा जेरै जोंहा मै दङ मै गिबियाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला सेथियाव बुंनो थाङोब्ला नांगोल बुंजायो नांगोल नांगोलखौथ' नोंथाङा सिनायै जानो हागौ
औ सिनायो नोंथां
जों बानायो आरो औवाजोंबो बानायो।
औ औ नंगौ
फ्राय जोंना जं गाल होनो जंगालखौ नोंथाङा मिथिगौना?
औ औ मिथिगौ नोंथां
बे नांगोल जुंगाल मै दांखुर हुखेन बेफोरबायदिनो गोबां दङ जेरै आबाद मावनायाव बायदिसिना अ ओ
बाहायनाय जायो ओ
उ अखा बारहुंखानि मा अखा आरो सानदुंनिफ्राय बारग'नो जेरै खफ्रि बाहायो। बेफोरबादि खौ जोङो बाहायनाय बे दोरोङारि मेन जोंनि दोरोङारि आगजु बर' समाजनि बेफोर मोनफा दा बे दोरोङारि आगजुफोर। खौ जोंनि बर' समाजाव दा एसे ओ माबा ओ एसे खम जाबाय औ औ। दा बे बे बानायनाया बां सिनानो जोंनिया औवाजों बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दे नोंथाङा माबाफोर सोंथि सोंनो दङब्ला सोंजागोन
औ दा जों जेरै हालेवनाय दा हालेवनायखौ जों बांसिनानो नांगोल जों नुनो मोन ना दानि ट्रेक्टरफोर जों नुनो मोननाय जायो नोंथां।
दानियाथ' जोङो ट्रेक्टरजों बांसिन ओ एवनायखौ नुनो मोनो। थेवबाबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ दाबो दिनैसिमबो जोंनि दोरोङारि आगजु नांगोलजों एवनायखौ जों नुनो मोनो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। थारैनो औ
नोंथाङा बे आ आगजुफोरखौ बाहायनो रोंगौ ना बे दाला सान्द्रि जेखाय खबाइनि औ औ। दा आं मोनसे खोथा सोंनो सानबावदों नोंथांनिसिम।
औ औ सोंजागोन?
बे जोंनि जिखिनि दोरोङारि आगजु नङा होनब्ला। बे आगजुफोरखौ ओ जोंनि रांखान्थियारि बिथिङाव आ जौगाहोनायावबो माने हेफाजाब मोनो नामा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन।
औ औ मोनो बिदिनो बिदिनो हेबनानै जों औवाफोरजों दोरोङारि आगजुफोरखौ हेबनानै बिदिनो फाननो हायो। रां मोनो आरो।
बेफोरबायदिनो जोंनि ओ माने न'खरखौबो सालायनाय गोबां बिनि बिदिन्थि दं नामा?
औ नंगौ नोंथां बेजोंनो थाइसे थाइनै रां मोननानै न'खरफोरखौ सालायनो हायो आरो।
औ औ दा बे आगजुफोरखौ लानानै बे आगजुफोराबो थारमा जोंनि हारिनि समाजखौ माने मुलुगाव सिनायथि होनाय मोनफा मोनफा बिथिं नङा होनब्ला
औ औ नंगौ
औ दे दाला सानद्रियानो होन बे माबे समाजनि होनना बुंबा बर' हारिनि होननानै जों मिथिनो हायो नङा होनबा
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ औ
दा बेफोर माखासे खोथाखौ नोंथां नोंथांनि ओ नोंथांनिफ्रायबो माखासे खोथाखौ मिथिनानै आं गोजोननाय मोनबाय आंबो आंबो जिख जिखिनि खोथा मिथिदों बेखौ आंबो नोंथांनो फोरमायनो मोननो गोजोनबाय
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय
औ दा बे बिथिङावनो दोरों ङारिनि बागैनो आं नोंथांनाव माने मिथिनो लुबैबावदों
औ औ
बे दोरोङारिजों बाहायनाय आगजु जेरै जोंनि सेन खखा नोंथाङाथ' मिथिगौ
औ मिथिगौ नोंथां
बिथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बे खखाखौबो जों औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बे खखाखौ जोङो फोथारफोराव एबा दुब्लियाव लांनानै ना साहैयो सेनफोर बेफोरदिनो बेबायदिनो आरो ना सानानै जोंङो लाबोनानै जा फैयो
दा मा बिथिङाव बाहायनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना?
बेखौथ' आं बारा ओरै अ नानि अ ना नानि बिथिङाव बाहायनाय जायो आरो बे
औ औ औ औ दा सेनाबो गोबां रोखोमनि थां नङा होनोमबा गिदोर फिसा बेफोरबायदिनो औ दाथ' जोंहा खखायाबोथ' बिराद गिदिर गिदिर गोबां गिदिर गिदिर बारायनाय नुनो मोनो जों
औ नुनो मोनो नोंथां औ नंगौ
बेजोंबो बेबो मोनसे जोंनि दोरोङारि आगजु बे आगजुजोंनो मोनसे रांखान्थि खामायनायनि मोनसे बिथिं नङा होनबा बेबो
औ नंगौ
ना ना हमनानै माने ना खौ जोङो बाजारफोराव फानहैनानै जोङो रां आरजिनो हायो नङा होनब्ला नोंथां अब्ला जोंनि दोरोङारि आगजुआ दिनैसिमबो बे ओ
बेफोर
ओ गोदान मुगा गायावबो बाहायजायो आरो जोंनि समाजाव माने रांखान्थि बिथिङाव जौगाहोनायाव दिनैसिमबो हेफाजाब होगासिनो दं बेखौ ओ नोंथांनि खुगानिफ्राय ओ मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय थाबाय। औ दा नोंथाङा कल ओ खालामनायनि गुबै जाहोनाथ' बेनोमोन
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिबाय।
औ आंबो नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनो मोनबाय औ।
खोथा सों औ दा थ' समाबो जाबाय नंदों आं
औ औ समा जाबाय नोंथां
औ समा जायोब्लाबोथ' होनब्ला दे ओमबा दिनै बेखिनिखौनो सावरायथ'नानै दोनथ'नोसै।
औ औ नोंथां दोनथ'नोसै गोजोनथों नोंथां।
उननि समफोराव जुदि सम मोन बा गुवारै सावरायबावसिगोन गोजोन्थों दे गोजोन्थों।